हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादों ना
औ खोनादों
नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन नोंथाङा फ्रि जागोन ना
औ औ
बिदिब्ला गोजोन फुंनि गाहाम हामगलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां
दिनै आङो नोंदों रायज्लायनो थाखाय बा सावरायनो थाखाय आं मोनसे आयदा लानो हैदों बेनो जाहैबाय जोंना जानाय लोंनाय एबा जोंनि ओंख्रिफोरनि सायाव आरो
औ
दा जोङो सानैबो बर'नि फिसा जानायलाय जोङो हमदांना मोनो जे जोंनि बर' गामिफोराव जोंहा मा मा ओंख्रिया बांसिन जाजायो जोंजों बा जोंङो मा मा ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो मा मा हाग्रानि मैगंफोरखौ जों खानानै जायो बेफोरनि सायाव आङो सावरायनोसै दा गिबियावनो आङो बुंनो थांगोन जोङो जोंनि गुबै थार बर'फोरनि ओंख्रि जेरैहाय जोंहा नारजि दङ मैथा दङ अनला दं आरो बिदिनो गोबांथार बर'फोरनि मुंदांखा मैगंफोर दङ जायखौ जोङो ओरैबायस मोजां मोनो जानो थाखाय दा बेफोर मैगंफोरखौलाय बोरैथो बनायो आं गिबियावनो बुंनो सानो अनला मैगं अनला मैगं आङो जानाय जानायाव आरो जोङो बे अनला मैगंखौ जानायाव जोबोद गोथाव मोनो जेरैहाय जोङो बेखौ नुयो आरो बिनि टेस्टआबो बिदिनो सोमोनांथाव दा जोङो बुंनो थाङोब्ला अनला मैगंखौ बोरैहाय सङो होनोब्ला जोङो जोबोद बर' आइजोफोरखौ बा बर' बिमाफोरखौ जों संनाय नुयो जे अनला ओंख्रिखौ संनायनि सिगां बिसोरो मा खालामो अन गुन्दैखौ देनानै लायो
औ
दा अन गुन्दै देखांनानै बिसोरो बिदिनो थावआव ओ जुदि नोंथाङा ओ थाइगिरनि अनला बनायनो नागिरदोंब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे थाइगिर खौ जोङो हानानै सुनानै लाग्रो बिनि उनाव जोङो थाव होनानै सारायाव थाव होनानै बिदिनो आ बानलु साम फ्राम आरो रुसुनफोरखौ जोङो होनाय नुयो बिनि उनाव जोङो ओ थाइगिरखौ एसे ओ मोनहोनानै बिनि उनाव एसे सोमहाबनानै बा दै होनानै जोङो मोनहोनायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव अन गुन्दैखौ होसारनाय नुसिगोन आरो जुदि जों माबाफोर बेदरफोर बा नाफोर लगायनो गोसोबा जों लगायनानै जोङो बेखौ मोजां बे सायनाय बा गोथाव जानायखौ जोङो नुनो मोनो दा जोंनि बर' गामियाव जोङो बांसिनानो नुनो मोनो आइजोफोरा ओ गोबां बायना जानाय मैगं थाइगंफोरखौ ओ मोजां मोना मानो होनोब्ला बायना जानाय बे मैगं थाइगंफोरा जों आथिखालाव नुनो मोनो गोबां रासाय रायनारि हास हासारफोर बाहायजानाय जेरैहाय सोरबा सोरबा इउरिया सारना होयो सोरबा सोरबा गाज्रि हासारफोरखौ सारना होयो जाहाथे मैगंफोरा ओ गावलाब गावलाब गिदिर गिदिर जाथों होननानै दा जों गोबोरखि हासारखौ बांसिन खम बाहायनाय नुनो मोनो दा बेखायनो जों गाव गावनि न'खरावनो गायना लानाय बे लाइ लाफा मैगंफोरखौ भिन्दुफोरखौ जोङो जानाया साबसिन जोङो नुनो मोनो आइजोफोरा हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौबो ओ खानानै जा जालाबायो जेरैहाय दिंखिया दाव लेमबा आरो बिथिं एलाइसि आरो थास' आथिं बेफोरखौ जों खानानै जानाय नु आं दा नों नोंनिसिम सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि गामियाव जानाय लोंनाय बुङोब्ला बा मैगं थाइगं संनाय बुङोब्ला नोंथाङा ओ हाग्रानिखौ साबसिन मोनो ना ओ गावगायनो न'आव सं ओ बा फोना लानाय लाइ लाफाफोरखौ साबसिन मोनो
साबसिनखौथ' बांसिन हाग्रानिखौ जानानै मोजां मोनो थ' आं दा बुंनोसै बुंसै जे हाग्रानि बागैनो हाग्रानि मैगंनि बागैनो बुंनोसै जे जों माखौ बांसिन जायो
जे जों जानो हायो ओ जेरैहाय दिंखिया थास' बिबार आरो ओ खिफि फाद्रा नामा होनो बेखौबो जानो हायो आरो हेलांसि दोङो आरो धनन्द्राबो दङो मोननै मोननै दोङोयो हेलांसिबो दोङो धन्राबो दङ मोननै जोङो इयो आरो दंबावो जा बायदि बायदि हाग्रानि बेफोरबायदि मैगं दङो जेरैहाय थास' बिस खौबो जों जानो हायो आरो थास' बिबार बेफोरबो दङ आरो जेरै जों नुनो मोनो जे गय बिबारखौबो जायो जोंनिथिंजाय
औ
बेखौबो नुनो मोनो हाग्रानि मैगंखौनो जोंनिथिंजाय बांसिन जानाय नुयो आरो बांसिन आरो बुंनो थाङोबा जे जों जे अनदला जे जेन'बा न'नि बानायनाय मैगङाव थांसै आं दाहाय जोंनिथिंजायै बांसिन नुनो मोनो जे जों अनला आरो नारजि नारजि अमा बेदर आरो सबायजों साम' बेफोरफोरखौ बांसिन नुनो मोनो जि जोंनिथिं जानायखौ जे आं दा बुंनो थांसै अनलाखौ माबायदि संनाय जायो आरो माबायदि मा होनो बेदरजों संबा माबायदि जायो आरो गो खैदो समाव माबायदि जायो जे जों फार्स्टावनो जे बेदरजों संनोबा बेदरखौ फार्स्टावनो अनलाखौहाय मोजाङै सुनानै जे दै सरथो होननानै बेखौहाय मोजाङै दोनो मोजां जायगायाव आरो बिनि उनावहाय बेखौ जेब्ला बियो मोजाङै रानजोबगोन अब्ला बेखौहाय सोरबाया उलाराव बा सोरबा दिंखियाव दा सोर बे ग्रेडाराव दानायाथ' ग्रेन्डार ओखारबाय नालाय बांसिन नुनो मोन जे दाहाय ग्रेन्दडाराव बांसिन देनायखौहाय थ' बे अनखौ जेब्ला गुन्दै खालामना लायो अब्ला बे बेखौ दोनथ'नानै सारायावहाय थाव होनानै जोङो बेदरजों संनोबा बेदरखौहाय एवफ्रामना लानायखौ नुनो मोनो आरो एवफ्रामनायनि उनावहाय बेवहाय जे जों दै होगोन बा फालौ फालौ बायदिसिना सामब्राम गुफुर बेफोरखौ देनानै होगोन आरो खारै खागोन खारै होनायनि उनावहाय जेब्ला बि दैया गोदौवो अब्ला बेवहाय जों नुनो मोनो जे अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि होना होयो फ्रि फ्रि होनानै बेखौ एरना होयो जाहाथे अन गुन्दैया सिङाव गोदोना खामा आरो बियो गथ थाजाया बेयाव अन गुनदैआ बेखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय जे बि गोोरौ बावगोन अब्ला बिनि उनावहाय जों नुनो मोनो बेदरखौ होनाय एवफ्रामनाय बेदरखौ बेनि उनाव जेब्ला बियो मोजां मोजाङै रानथेबथेब जागोन अब्ला बेखौहाय जोङो बोखांनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गोहै आं बुंलांनोसै गोैखौबो बेफोरबायदिनो माइरंखौ सु मोजाङै गेनानै लानायनि उनाव बेफोरबायदिनो दोनथ'नानै थाइगिरखौहाय एवना लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय बेफोरबायदिनो अन खोबफे फे होनानै बेखौ जाहाथे खामाथों होननानै बेखौबो एरनानै होयो सेमानो बिनि उनावहाय जेब्ला गोदौगोन अनखौ होखांना अब्ला बिनि उनावबो थाइगिरखौ होनाबानो बिदिनो सेम आरो आरो सबायजों साम' संनायनि बेलायाव होननोसै आं दाहाय सबाइखौहाय जोङो सारायाव मोजाङै एवखाना लानानै फाल संख्रि बेफोरबायदिनो होखाजोबना खारै सारै होखाजोबनानैहाय बेवहाय जों मोजाङै गोदौनो होनानै माने साम'खौबो एवफ्रामग्रोना लाखानानै जेब्ला बियो गोदौवो अब्ला बेवहाय जोङो साम'खौ होना होनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिंजाय बांसिन आरो जोङो नुनो मोनबावो जे नार्जिनि बेलायाव नारजिखौबो बिब्दिनो जे फार्स्टआव नारजिखौहाय जोंनिथिंजाय जे फोना दोननाय नारजिखौहाय खाना लाबोनानै बेखौ फोरानखानाय थायो फोरानखानायखौ मोजाङै दै सोमनानै दोनोन बेयाव सोमनायनि उनावहाय बेखौ सोरबाया रुयोबो सोरबाया रुवआ बांसिनानो नुनो मोनो जे दानिया ओ बारा मा बारा मानसिफोरखौ गोखाखौ जानो हाया बिनिखायनो नुनो मोनो बांस सिन रुना लाग्रोनायखौ जे रुना लानायनि उनावहाय बिखौहाय जोङो सारायाव होनानै बा खारैखौ होबाय खारै होनायनि उनाव बियो जेब्ला खारैया हारसिंनो माबा जाखांजोबो ना दै रखम हारसिंनो जाजोबो ना बेखौहाय जों उनाव मा होनो दैखौ होनानै साना होगोन आरो खारैफोरदोनो खारैदोनो फार्स्टआव संग्रोनानै। बिनि उनावहाय साना होगोन सागंदोंहाय बिनि उनावहाय जेब्ला मोजाङै गेब्लेगोन अब्ला बिनि नांगौ सेबां दैखौ होनानै हाय जेब्ला गोदौबोयो अब्ला जोङो नुनो मोनो जे अमा बेदरदो संबा अमाखौहाय होना हागोन आरो इ अमा बेदरखौ। अमा मेजेमजों जायो सोरबाया अमा बिबुदो जायो बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो। बिनि उनावहाय अमा बेदर खौ होनानैहाय बेफोरबायदिनो मोजाङै रान होनोनानै बिखौबो सेम अनलादोंनो संनायफोरा बेफोरबायदि रानहोनानैहाय बिखौहाय उनाव बोखांसिगोन आरो बिफोरबायदिनो सङो जे जों नुनो मोनबावो अनला खारैखो जे जोंनि बे गोथार जुलि गोथार जुलि हाथा खुरनाय बिफोरबायदियाव नुनो मोनो जोंहा हाथा खुरनायावहाय अनला खारै सङाबा जोंना जोंनि गोथार जुलि माने गोथार जुलि साननानै लाया आरो जोंहाय जोंनि थिंजाय अनला खारैखौ जुदि अनला खारै संनानै जुदि जाहोआबा हाथा खुरनानैहाय जे जेब्ला बेखौ जोङो गोथार जुलि जायो अब्ला जोङो हाथाखौहाय हाथाखौ अनलाजों दाउजों संनाय जायो। संनायनि उनावहाय बेखौहाय जोङो जे बर गो खैना गोदाना बरनो जे खुरना ओंखाम खुरनानै होयो खौ खुरनानै होनायनि उनावहाय जों नुनो मोनो जे गामि गामिफोरनि बोराय बुरै बोराय बुरैफोराथ' जाया बोराइ बा सेंग्राफोरा बिब्दिनो बर गोदाननि ओंखामखौहाय सेना जानायखौ जों नुनो मोनो। जा हाथा खुरनायावहाय आरो नार्जिनि बेलायावबो दुंबावो जे नारजिखौ जोंहा मानसि थैनायबा सोरबा कासावहाय जोङो जे कासाव जुदि नारजिखौ मोनजायाब्ला जे जोंनिया सुवाया थाङा होननानैहाय जों मिथिनो मोनो आरो। जे सारादुआव जों बाहायनाय जायो आरो बेखिनियानो आरो जोंनि थिं बांसिन मेगं माने गामि ओनसोलनि जानाया बिब्दिनो आरो। जे नोंथाङा मायबा बुंनो सानबावो नामा?
अ नोंथाङा जुदि नोंथांनि गोसोआव ओ माखासे सोंथि जाखांफैदों नोंथाङा आंनिसिम सोंनो हागोन।
औ जे नोंथांमोननि थिंजाय जे ओ गामि नोंथाङा एसे आगोलावखौ सोंनाय बायदिनो आंबो बिब्दिनो सोंगोन जे नोंथां मोननिथिं जाय बांसिन माखौ जानाय नुयो माने? गामि ओनसोलनि ना ना बेफोरबायदि जे गाव बायनानै लाबोनाय बे गुबुननि फाननायखौहाय बांसिन बेफोरबायदि
अ ओ जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनि बिबुंथिसिम ओ नोंथाङा जिहेथु गावनि ओ मिलौदो सोदोबजों आंखौ मुं बा नोंनि आ बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय नोङो जागायबाय आरो आंखौ बुजायबाय दा आ लोगोसे आङो जोंनिथिं जोंनि गामि ओनसोलाव जोङा आ माबायदि मैगंखौ बा बायनानै लाबोनायखौ बांसिन मोजां मोनो ना गामिनिखौ? बांसिन मोजां मोनो बिनि ससे आं बिबुंथि लाखिनोसै। दा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव जोङो नुनो मोनो ओ जों गावनो ओ आबाद हिसाबै बा न' खाथियाव जोङो मैथाफोरखौ गायनानै लायो। भिन्दिफोरखौ बायनानै लायो बानलु बिदिनो आरो सामब्राम बेफोरखौ जों गायनानै लायो आरो मैथाखौ जेरावबो जों नुनो मोनो। मानो होनोमब्ला बर' गामियाव जेरावखि थाङा मानो जों मैथाखौ नुयोखि नुयो। उसु गेजेराव नङाब्ला ओ जोंङ बागान हिसाबै एसे ओ एफा गिदिरथ' नङा फिसा बागान हिसाबै जोङो मैथा बागानखौ जों नुयोखि नुयो। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि गामियाव ओ बायनानै जानाय ओंख्रिफोरनि गेजेराव जोङो आलु खौ बांसिन नुनो मोनो मानो होनब्ला जों आलुखौथ' बांसिन गायनानै लानाय जाया।
औ
दा बिदिनो ओ बान्दा कबिफोरखौ फुल कबिफोरखौ जों बायनानै जानाय नुनो मोनो। बिनि अनगायै जोंहा जिहेथु लाइ लाफा मैगंफोर दङ बे खौ जोङो गामियावनो गायना लानायखौ जों नुनो मोनो दा जों नि गामियाव बांसिन जानाय हिसाबै जोङो जों नुनो मोनो लाइ लाफाखौनो। आरो बि बिथिं न'आव गायना लानाय बै ओ सजना बिलाइफोरा।